हेल'
हेल' नोंथां
हेल' औ नोंथां खोनादों ना? औ औ औ खोनादों नोंथां। औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथां ओं जागोन दे।
औ दा नोंथाङा दा फ्रियैनो दङ' ना?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दङ' दायो।
औ दा अब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायग्रोनि होननानै आं फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां रायज्लायनो हागोन
औ दा नोंथां जों सानैजों ओ बिदुं दुंनाय थामहिनबा जोंहा बिदुङा जों लासै लासैनो बारायबोगासिनो ना गोदोनि रुजुनायावहाय
औ औ औ औ
बे औ ग्ल'बेल वार्मिंनि सायावनो एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ रायज्लायजागोन नोंथां रायज्लायजागोन
औ ओ माने जों बिदि बुंनाय थामहिनबा ग्लबेल वार्मिं होनोब्लाथ' ओ बेखौ बर'नि मा होनगोनथाय नोंथाङा एसे मिथिगोन नामा ग्ल'बेल वार्मिंखौ?
ओ बर' सोदोबावथ' बेखौहाय बिदुं दुंनायनि अनगा बेलेगखौनो होनाखैमोन खोमादां आंनि मोनथिनायाव आरो
औ औ नोंथां अब्ला जों बे बिदुं दुंनाय थामहिनबा ग्लबेल वारमिं बेथ' जाहैबाय मोनसे ओ जोंनि दुंथाया बांबोबाय थानाय लासै लासैनो जोंनि माने बुहुमनि दुं- थाया लासै लासैनो बारायबोबाय थानाय आरो जेरै बियो माने ग्रिन हाउस गेस बे जमा जानायनि थाखाय आरो कार्बन डाइ अक्साइद माने- ग्रिनाव ग्रिन हाउस गेस आरो जेरै थाम कार्बन डाइ अक्साइड मिथेन बेफोरो जोंनि माने बुहुमावहाय जमा जानानै जेनेबा जोंनि दुंथाइखौ बारायहोबाय थायो आरो आरो माखासे जोंनि सुबुंनि सुबुं खालामनाय जेरै जोंहा बिफां लाइफांफोर दाननाय बिदिनो जोङो बिफां लाइफां बिफांफोर दाननाय जाहैबाय जोङो बिदिनो प्लास्टिकफोर सावनाय आरो गुबुन हाग्राफोरखौ जोंनाव अर नांनाय बिदिनो हाग्रा दंफां लाइफां दानस्रांनाय बेफोरनि जाउनाव जोंहा बुहुमनि दुंथाया लासै लासैनो बांबोगासिनो आरो नोंथां ना
औ नोंथां औ
औ जोंहा बिदिनो दुंथाइ दुंनायनि जाहोनाव जोंहा दुंथाइ बांनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां माने जोंहा दा दिनै प्रब्लेमफोर जाखांनो हमदों आरो जेरै जोङो
औ औ
औ जोंनि दुंथाया बांबोबाय बिदिनो जोङो बै समाव जों एथबां बिदि गरम बोथोराव जों थानो हालायै जायामोन बै समावथ' जोंहा बिदिनो कारेन्टफोरबो गैयामोन नालाय जोंहा एसिफोर गैयामोन जोंहा बिदिनो फांखाफोर गैयामोन जों गिसिबजोंनो सिबनानै जोङो बै समाव थानो हायोमोन आरो नाथाय जोङो दायो बुहुमनि दुंथाया जोंना आबहावा सोलायनायनि थाखाय जोंहा लासै लासै दुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों बांद्राय खौ जों नुबोनो मोनदों आरो दा जों बे टाउनाव जोङो नै आजिखालि जोङो एसि नङाब्लानो जोङो फांखा नङाब्लानो जों दसेखौनो थानो हाया आरो गरम बोथोरनि समावहाय
औ औ औ
औ दा नोंथाङा मा सानो जेनेबा बै समाव माबायदिमोन आरो दायो माबायदि
औ औ नोंथां बे बिदुन दुंनाय दुंथाइनि सायाव आंबो बेखौनो बुंगोन जे गोदोनि समावहाय जोङो बिदिनो गरम बोथोरनि समावबो जों फांखा गैयालासे बा गोदोनि दिनाव जों जोंनि समाव माने कारेन्ट गैयामोन बा लाइन बायदिसिना बेफोरबायदि जेनाखि माने इलेकट्रिक बेफोरबायदि बुस्थुआ गैयामोन आरो बे समावहाय जोङो बे न'आवनो मोननाय बायदिसिना बे गय दंफांनि दुनाखौ हाय जोङो गिसिब बानायनानै सिबोमोन बा बै समावहाय जोंना बेफोरबायदि कारेन्टनि सुबिदा गैयामोन नालाय जोंनि समावहाय फांखा बायदिसिनाबो गैयामोन आरो दा बे समावहाय जोङो न'आवनो बानायनाय जाय खिया मोनसे जिनिसखौ लानानै जोङो बारा सिबनायखौ नुनो मोनोमोन दा आरो गोदोनि समावहाय जेरैबायदि अखा हायोमोन जेरैबायदि थाजिम माने बार बारोमोन दा दिनैनि समाव बेबायदि नुनो मोनलिया आरो जायनि जाहोनाव दिनै बिदुं बांनाया गोबां जानो हमदों आरो बेफोरनि जाउनावनो जिब जुनार आरो जिब जुनारल' नङा जोंनि सुबुं माहारि एबा सुबुं सानखो बा सुबुङाबो थैनो हमदों आरो जिउ गोमानो हमदों जायनि जाउनाव दा जोंनि हादराव जायाखैबाबो गुबुन हादराव दा जों सुबुं हाजार हाजार जन सुबुं थैनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोर जाथाया बेफोर जाथाया जोंनि नैबे बिदुं बांनायनि जाहोनावनो जादों होननानै जों बुंनांगोन आरो दा बिदुं बांनाया गोदोनि दिनावहाय जेरैबायदि जों थाजिम गुसुु बार मोनोमोन जोंनि समावहाय गोदो जेरैहाय जोङो अखा मा होनो बेखौ गोबां माने गोबां रोखोमनि अखा हायोमोन आरो।
औ औ।
नाथाय आथिखालावहाय जों बिदिखौ नुनो मोनाखै। जोङो मालाबा समाव। से दान गाहामावसो खननै खनथाम अखा हानाय जों बिदिखौ नुनो मोनसै। नाथाय गोदोनि समाव दै समाव बिदि जायामोन आरो दा दैज्लां समावथ' आथिखालाव माइ गायनाय। माइ गायनाय बा खोथिया फुनाय बायदिसिना खामानि थायो नालाय दैज्लांनि समाव दा बेफोरबायदि माइ गायनायाबो अखा गैयैनि जाउनावनो खायसे सुबुंफोरा गायनो हायाखै बा अखा गैयिनि जाउनावनो माखासे आबाद मावनाय आबाद खेथिफोराबो जाफुङासै जों बिदिखौ नुबोनो मोन्दों आरो।
नंगौ नंगौ औ जोंनो जेनबा बे बुहु मुलुगनि दुंथाइ बारायनाया जोंहा बिदिनो गोबां जाहोनाव जादों आरो जेनेबा जोङो खैलाफोर सावो बिदिनो जोङो थावफोर सावो ज बिनो नेचारेल गेसफोरखौ जों सावो बिदिनो आरो जों हाग्रा बग्रा फोर दानफायनाय सुबुं मथिनो बांनानै जेनेबा जोङो बिदिनो जोङो थानो जायगा थाखाय बा जोङो गावनि मुलाम्फानि थाखाय जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांबाय। ओं खेथिफोर मावनो थाखाय जों हाग्रा बाग्रा बंग्रा दानस्रांबाय। हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै बेफोरखौ आरो सावनानै होबावबाय बेयावनो जोङो खुन्दै ओंखारबाय बेफोरजोंनो आरो जोंहा दायो नै गोबां इन्डासट्रि जौगाबोबाय बेफोरनिफ्राय जोंहा खुन्दै गुनाय बिसोरनि गाज्रि मुवाफोर ओंखारलांनाय गेसफोर ओंखारनाय आरो नै गारि मथरनि बिबाङाबो बांबोबाय बेफोर बेफोरखौनो माने गासैबो ज' जानानै माने जोंनि बुहुमनि दुंथाइखौ जों बारायहोगासिनो आरो ग्लबेल वार्मिंखौ बिसो बांहोगासिनो आरो दा जों बेफोर ग्लबेल वार्मि मिं जानायनि थाखायनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा गोबां प्रब्लेमफोर जालांबाय। जोंहा नै मुलुगनि दुंथाया जोंना सानफा एफा बारायबोगासिनो आरो जोंहा नै माबाफ बरफ जाय गुसु जायगायाव जोंहा जमा जानानै थायो बरफफोरा नङा होमबा? जोंहा बे मुलुगनि दुंथाया एसे बांनायनि थाखाय जोंहा माने बै जाय जमा जाना थानाय बरफफोर बेफोरो माने आवलिनानै जोंहा दिनै आवलि आवलिनो माने लैथोनि दैनि दैया माने बांदों आरो माने लैथोनि दैनि लेभेला माने बारायबोगासिनो आरो जायनि थाखायनाव जोंहा माने माब्लाब समाव जोङो बिदिनो मा होनगोन बेखौ दैबानाफोरबो जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो जों बे दुंथाय बारायबोनायजों गोबां माने माखासे जा मा होनगोन बेखौ प्रब्लेमफोर जाबावदों जेरै जोङो हिडवेबफोर नुनो मोनदों। जोङो बिनि उनाव जोङो राननायफोरबो नुनो माने अबेबा समावहाय जों अखा हायालासिनो जोंहा रानख्रबजोबनाय नुनो मोनदों आरो अबेबा समाव जोङो दैबानाबो नुनो मोनदों बिदिनो गोबां जिउ गोबां जिबफोरानो जिउबो गोमालांदों आरो बेनि थाखायनो बे मुलुगनि दुंथाइ बारायनायनि थाखायनो
औ
दा जों बेफोरखौ जों खमायनो थाखाय जोंङो जों साफा साफा साफा बयबो माने मोनसे मोनसे खामानिफोर मावलांनांगोन आरो जोंङो जेरै गारि मथर सालायनायखौ खमायनांगोन बिदिनो जोंङो सलार फोर बाहायनांगोन बिदिनो जोंङो
औ आरो जेरै जोंङो बिफां लाइफां गायनांगोन औ बेबादि
औ
औ
बिनि उनाव जोंङो बिदिनो जानला मोनानला आबाद बेफोर मावनो थाखाय जों हाग्रा बंग्रा सावनाय बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोरखौ जोंङो खमायनांगोन बेफोरनो जोंङो आरो माखासे जोंङो माखासे बुस्थुफोरखौ जोंङो रिसाइकेल खालामनांगोन। जोंङो आरो जों इलेक्ट्रिक गारिफोरखौ जों बाहायनांसिगोन आरो दानिफ्रायनो मानोना जोंहा बेै थावजों खारनाय पेट्रलफोरजों खारनाय गारिफोरा जोंहा गोबां गुन्दैफोरजों गोबां पलिउसन खालामो नालाय दा जोंङो बे बेफोरखौ एसे खमायनांसिगौ आरो पाब्लिक ट्रान्सपर्टफोरखौ जों बाहायनांगोन गावबा गाव प्राइभेट गारिखौ खमायनानै बिदिनो आरो जोंनि बेफोरखौ बेफोरखौ जों खमायोब्ला जोंहा दिनै मुलुगनि दुंथाइखौ जोंङो एसे एसे लासै लासैनो जों खमायलांफिननो होनो हागोन आरो
औ दा जेरैहाय जोंनि जोंनि जायगायाव बा जोंनि जायगायाव नंङा हादरावनो बा नैबे मुलुगावनो गारि मथरनि अनजिमायाबो बांनो हमदों नालाय दा गारि मथरनि अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंना नैबे पेट्रल डिजेल सावनाया बारा जाबाया पेट्रलिजेल सा सावनाय लोगो लोगो कार्बन डाइ अक्साइद गेस ओंखारबाय आरो कार्बनाइ कार्बन डाइ अक्साइद गेस ओंखारनाय लोगो लोगो बिफां लाइफांफोरनि थाखाय बा जोंनि नैबे जिथु फिसा फिसौ एम्फौ मोनला थायो नंङा होनोमबा नोंथां बे फिसा फिसौ एम्फौ एम्फौ एनलाफोरनि थाखायबो नस्थ' जाबाय दा ओरैजाय आरो जोंना हाग्रा बंग्रा सावनाय नंङा होमबा नोंथां बायदिसिना गावनि मुलाम्फानि थाखाय थाखाय जोंङो इडास्ट्रि दिरुननो जुजिनाय बा बायदिसिना खामानिनि थाखाय जोंङो हाग्रा बंग्राखौ एवफायनाय न' बांलु थाखाय जोंनो माने सापट खालामनाय जायो नंङा होमबा बेफोरखौ जों खमायनांगोन आरो दा जोंङो डाइरेक्टलि बुंनो थांङोब्ला जोंङो दामाने मिथिंगायारि जायनाखि बेसाद मुवा बे मिथिंगायारि मुवाफोरखौहाय जोंङो नस्थ' खालामा लासे बेफोरनि बागै बारायनायखौसो जों खालामनांगोन आरो अब्लानो जोंङो मिथिंगायारि नैबे मा होनगोन बेखौ ओ मुलुगनां दुंनाय मुलुगनां दुंनाय बा ग्लबेल वारमिं बेखौहाय जोंङो खमायलांफिननो हागोन आरो
नंगौ नंगौ
औ
दा नोंथां नै जोंहा समाबो जाबो लायबाय
औ नोंथां औ
औ दा जों उनावहाय आरो बिदिनो टपिक लानानै जों रायलायबावगोन होन्नानै आं आसा खालामदों आरो नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां बिदिब्ला
औ औ जागोन दे